अ खोनादों ना उम खुलुमबाय।
उम।
जोङो दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों आरो ना। कालसार ना कालसारनि गेजेरावनो जोङो मोनसे ना दानाय आरो र बुनाय बिनि सायाव जोङो माने सावरायनोसै आरोना दानाय लुनाय होनोबा थ' मा बेयो गोदोनिफ्रायनो ना सोलिबोनाय ना जेब्ला मानसिफोरा
औ दोरोङारि औ
संसार जानो रोंबोदोंमोन बे समनिफ्रायनो ना दानाय लुनाया माने सोलि होनानै जोङो मिथिदों आरोना जेब्लानिफ्राय गावनि मानि लाजिनायखौ मानि गावनि लाजिनायखौ होबथानो थाखाय बा थांखेनि थाखायनो जोङो जि गारनांगौ जायो नालाय बेनिफ्रायनो दानाय लुनायखौ सोमजिदों होनबा जागोन आरो ना मानो होनबा बेनि सिगाङावथ' जोङो मा बेफोरबायदि माने दानाय लुनायनि जेबो माबा गैयामोन आरोना मा होनो सनो रोङामोन ना सिगाङावथ' हाग्रा बंग्रायाव थानानै सुबुंफ्रा हाग्रानि बेन्दों बे माबा बिलाइफोरखौ ना बेफोरखौ गाननानै थायोमोन लोगोसे आरो औ बेनि अनगायैबो मा गोजां बोथोराव गावनि देहाखौ माने गुदुं लाखिनो थाखाय जिब जुनारनि बिगुरखौबो गाननानै थायोमोन होननानै जों खोनाबोदों आरोना बिनि उननिफ्राय लासै लासै माने सुबुंफ्रा साननो हनो फोरोंनानै माने माखासे मुवाफोरजोंनो माने खुन्दुं दिरुननानै ना जेरै एम्फौ लाथा फिसिनानै बिनिफ्राय खुन्दुं दिरुननानै ना गावनि नांगौ जानाय दख'ना बेखौ माने बर'फ्रा दानानै लादों आरोना ओरैनो थ माने जोङो साननो हरनो रोंनानै जे बेखौ माने बे गाननाय जोमनायखौ जोङो गावनो बानायनानै लादों आरो ओरैनो इन्दि एम्फौनि। एमफौनिफ्राय माबायदिहाय माने खुन्दुं दिहुनो नोंथाङाबो मिथियोबा एसे फोरमायदो।
औ औ फोरमायजागोन ओ दा इन्दि खुन्दुंनि इन्दि खुन्दुंखौ माबादि दिहुनो होननानै बुङोब्ला जों बे इन्दि खुन्दुं दिहुनो थाखाय जिथुनाखि खुन्दुंखौ बानायनो थाखाय जों फिथोबखौ नांग्रोगौ जायो नङा होमबा। दा फिथोबखौ जोङो मानिफ्राय मोननो होननानै। बुङोब्ला जोङो बै जे एम्फौ इन्दिनि। एम्फौ जायखौ बुङो बै लाथा लाथा एम्फौ ना। बेखौ जोङो बै सिख्रिनि निफ्राय बेखौ बिदैखौ दिहुनग्रोनाय जायो जोङो दिहुननानै। बेखौनो जुदि बियो लासै लासै बिदिनो बिदिनो देरलांबाय थायोब्ला जों बेखौ आदार हिसाबै बिसोरनो बिसोरनो जोङो बै ओ। मा होनो बेखौ इन्दि बिलाइ आरो इन्दि बिलाइ औ बेफोरखौ ओ फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा हानानै बै दाला मोनसेयाव ओ बेनि एम्फौफोरनो जानो थाखाय फिसा फिसा थुख्रा हानानै होनाय जायो आरो। अब्लानो बियो जुदि लासै लासै देरलाङोब्ला बै ओ इन्दि मोनसे माबायावहाय इन्दि बिलायखौहाय खाथुम खाथुमनो बै ओ इन्दि एमफौखौ ओ मानला होनाय जायो। जायो आरो। बिदिनो बियो देरो लासै लासै। लासै देरलांबाय थायोब्ला बिदिनो बियो फिथोब ओ जालांनो हमो आरो फिथोब लालांनो हमो ओ बेनिफ्रायनो जेब्ला बियो मोनो बा फिथोबा बखनो सम जायो अब्ला बेखौ बेखौ बखनाय जायो। ओ बेखौ बखखांनानैबो जोङो बै लाथा एम्फौखौ जोङो ओरैनो गारा। बेखौ जोङो जानायाव जानायावबो बाहायनाय जायो। आं दा थिग बेबादिनो। बै ओ लाथा एम्फौनिफ्राय मोननाय बै फिथोबखौहाय ओ। गिबियावनो बेखौ मा होनगोन ओ खुन्दुं बिदिनो दिहुननाय जायो आरो जोङो। दै गुदुंआवहाय गिबियावनो माबायोमोन नामा बेखौ सोमग्रोनानै माबानानै औ रुग्रोनानै लायो बेनि उनाव जोङो बेखौ। ओ मा होनगोन। फिथोबखौ औ रुग्रोनानै खुन थावख्रि बिदि बिदिनो खुन्दुं लुनाय। खुन्दुंखौ लुयो आरो औ खुन्दुंखौ दि हुननानै लायो। बेनि उनाव जोङो मा खालामो खुन्दुंखौ दिहुनखांनानै आ दि जाब जि दागोन नङा होमबा। जि दानो ब्ला जोङो आ माखासे फास्राफोरबो दागोन उल हि दागोन जोङो बा खायसे खायफा खायफाया दख'ना दागोन। बिदि दायोब्लाथ' माख खासे गाबनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा। जोङो बिदिनो मिथिंगायाव मोननाय माखासे गाबफोरखौ ओ बा मिथिंगायाव मोननाय माखासे फिथाइनिफ्राय बा बिलाइनिफ्राय फाय बिफां बिगुरनिफ्राय बिदिनो जोङो बैफोर गाबफोरखौ ओ गाहोनानै बे खुन्दुंखौ समायना रमायना ओ गोमो गोथां गाब ओ महर होनाय जायोमोन आरो। दा बिदिनो जोङो स' समायना समायना बिदिनो ओ खुन्दुं गाब दिहुननानै जों खुन्दुं बे खुन्दुंजोंनो जिफोरखौ दानाय जायोमोन आरो बे आरो दानायाव ओ गोबां बायदि रोखोमनि आगरफोरखौबो जोङो एरखांनानै लानाय जायोमोन दा बुंनो थाङो ब्ला जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो औ खोनादों नोंथाङा खोनादोंना? खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङा खोनादोंना?
औ दे खोनादों।
औ ओ जोंनि बर'नि ओ आइजोफोरा बा आइजो माहारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो उम औ गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे ओ जिफोरखौ दानानै लाबोदों। आरो गावसोरनो न' दानानै बिदिनो गानबोदोंबा जोमबोदों। दा जोङो माखासे स' सल'बाथानिफ्रायबो ओ जोंनि मिथिना मोनो जे जोंनि आइजोफोरा थारैनो दानाय लुनायाव बा आगर एरखांनायाव जोबोरैनो आखा फाखामोन होननानै दा जों माखासे सल'फोर बुंनो थाङोब्ला बै आस सागि बैसागिनि सल' ना बेयाव बो जोङो बेनि गेजेरजोंबो जों मोनथिनानै मोनो जे थारैनो नंगौ जे बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनि दिनाव दानाय लुनायाव जोबोरैनो आखा फाखामोन होननानै दा दा नोंथां बैयो बेफोर जिफोराव एरखांनाय माखासे आगरफोरनि मुंफोरखौ आं नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो लुबैयो। एसे फोरमायनो हागोन दा?
औ हागोन दे ओरैनो माने जों जिखौ समायना नुहोनो थाख फ्राय माखासे आगर एरोना जाय आगरफोर खौ माने जोंनि बर' आइजोफोरा। मिथिंगायावनो नुनो मोननाय ना बिनि उन न' जिब जुनारनि सावगारिबो माने एरखाङोमोन जेरै सिकिरिना बिदिनो दाउराय आगर बिदिनो मानि फिथाइ सामथाइनिबो आगर जों जेरै खांख्रि गला आगुर होननाय दङ बेबायदिनो आरो खाम्रेंगा गर खरफुल आ गर ना गोबां रोखोमनि आगर दं आरो जायखौ मानि
अ ओ थाइगिर थाइगिर फिथाइनि औ
नुनानै नोंनो गोरोमोन आरोना ओ थाइगिर औ थाइगिर बिबार आगर बिदिनो खासि हाथाय ना इदिनो आरो दिंखिया आगर हाजो आगर गोबां रोखोमनि आगर दंबावो आरो ना बेफोरखौ जोंनि आइजोफोरा औ फारि मेगन आरो इदिनो दंबावो गोबां रोखोमनि आगर बेफोरखौ माने मिथिंगायाव नुनो मोननाय माखासे जिबनि आरो मा बिफां लाइफांनि बिबारफोरखौ नुनानैनो समायना नुनानै बेफोरखौनो मानि जियाव एरखांनो गोरोंमोन आरो जोंनि बर' आइजोफ्रा ओरैबायदि आ आखा फाखामोन ना बेफोरखौ एरखांनायाथ' गोरलै नङाना? मानि बेखौ नायनानै एरखांनायाथ' एगजेक्ट उम बेखौ जोङो माने नुबोदोंबो आरो माखासेया माने खोनाबोदोंबो जों आरोना माखासेखौ जों नुबोदों आरो मेगनजोंबो मानि थारै माने बेफोरबायदि एर खांनो हामारो ना
औ औ
जोंनियावहाय माने जि दानायाव बायनाय माखासे खुन्दुंफोर दङ नोंथाङा माखासे मोननै मोनथाम खुन्दुंनि नामफोर बुंनो हागोन ना?
ओ खुन्दुंफोरनि मुङोबा आं बे गियान गैया थेवब्लाबो ओ पलिस टार आमफ्राय बे उल उलनि ओ बै उलनि खुन्दुं होननानै बुङो आरो आ मा होनो बेखौ ओ मा होनदोंमोनलाय ओम बे इन्दि खुन्दुंयाथ' थाखाबाय जोंहा मुगानि खुन्दुं थाबाय आरो ओ मास्रासनि खुन्दुं थाबाय आरो आरो ओ मा होनो बेखौ रलेक रलेक्सनि खुन्दुं थाबाय औ
फख'वा दङ आलुवबो दङ गोबां रोखोमनि दं आरोना आरो आथिखालावथ' गोबां ओंखारबाव बाय ना जेरै माबा सिमि पाटनो पाट ना गोबां रोखोमनि उम आरो सिलिक मिलिक ना माखासे लिमोनला मानि खुन्दुंबो ओंखारबाय ओ आथिखालाव आरो गोदोनि समावथ' बांसि न इन्दि खुन्दुंल'सो नुनो मोनो
औ औ बे इन्दि खुन्दुंआ औ
आ इदि खुन्दुंखौनो
ओ इन्दि खुन्दुंआ ओरैबादि जे जे गोजां बोथोरनि समाव जोमोब्ला बेयो गुदुं होयो आरो गोजां बोथोरनि समाव जोमो बा बियो बाहाय एसे गुसु गुसु मोनो। ना बिदि आरो जोबोद ओ
बेहा ककवालि थिया माने
मोजां औ औ
मानि गोजां बो थोरावबो जोमनो हायो गरम बोथोरावबो जोमनो हायो आरो ना
औ औ
उम बिनि गुना मोजां आरो लोगोसे आथिखालाव बिनि मानि बेसेननि बेसेनखौबो जोङो होयो आरो बांसिन मानि बेसेना बिहा दंसिनो आरोना। उम अब्ला ना दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै।
औ नोंथां ओ अब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय। बिदिब्ला दोनथ'नो हासिगोन।